अ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ। मोजां ना नोंथाङा औ। दे होमबा दायो जोङो दैज्लांनि दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै आरो न'।
औ औ सावराय जायो।
अ अ अ। होमबा नोंथाङा जेनेबा दा दैज्लां होनोब्ला नोंथांनि गोसो सिआव मा साननाय फैग्रोयो जेनेबा? दैज्लां बोथोर होननाय लोगो लोगो गि गिबियावनो आरो जेनेबा मा सानग्रोयो आरो नोंथाङा?
औ दैज्लां दैज्लां होननानै बुङोब्लाथ' आंनि आव माने गोसोआव माने माइ माइ आबाद मावनाय बा माइ गायनाय समा फैबाय होननानै ओ गोसोआव फैयो। लोगोसे माने दैज्लाङाव अखा ओ ओ अखानि दैबाना बा दै गिदिर जानाय ओ बे बै साननाया फैयो। लोगोसे ओ माने औ दैज्लांखौ माने ओ मेसें बोथोरावथ' ओरैनो रानस्राव रानस्राव जानानै थायोना माने दैज्लां बोथोराव एस सिदोब सिदोब जानायखौ माने ओ मोजांबो नाङो जायगाफोरखौ। ओ आरो माने औ। आरो माइ ओ माइ गायनाय बोथोरावथ' माने दैज्लां ओ दैज्लां बोथोराव माने फो थार माने मिथिंगा खौ जोबोद ओ समायना नुयो नालाय ओ बेनिखायनो आङो मोजां नांगो ओ बे दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला माने मोनसे समायना ओम थिंगानि बो नुनो मोनो ओ जेरैबायदि औ औ जेरैबायदि बैसागो समाव गो गोदान गोदान बि-बिलाइ खिलिनायजों ओ माने ओ दंफां लाइफांया महस सोलायो बेबायदिनो माने फो थारफोरावबो माने ओ गोथां गोथां सोमखोर ओ मि थिंगाजों माने ओ गाबजों बुंफबनायखौ नुनो मोनो। आरो औ दैज्लां बो जोंनि बे ओ दै बाना बा दै गिदिर जानाय बा दैनि बोहैनाय बेफोरखौ नुना जोबोर मो जां नाङो आरो बे दै ओ दै गोदानाव ओ ना-ना हमनाय बा ना जावरिखांनायखौ माने ओ ना सानाय बा गुरनो थांनाय बांसिनानो सिगां बोथोराव ना गुरनो थांनाय बा दुब्लि फोथाराव हाल एव ब्ला माने ना ओंखारोब्ला माने गासैबो जयैनो ना हमनाय बेफोरबायदि ओ औ सावगारि फैयो मानोना ओ जोंनि जायगायावनो माने जोंहानि खाथियाव फोथाराव ओ माने बेयाव ओ हालेवोब्ला माने गासैबो गामिनि ओ आइजोफोर आरो गथ गथ गथायाइफोर गासिबो फैनानै जेखाइजों सोरबा सान्द्रिजोंबो ओ ना हमनायखौ नुनो मोनो गथफोरखौ औ माने जों ना नाया माने जावरिखांनायखौ नुनो मोनो बेखौ आरो औ औ आरो। बे सिब जे। बो ओ माने आब जे साननानै बदिसिना दै बोहैनायाव माने ना हमनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो नााखौ नायनानै माने औ बेफोर मोननायफोरखौ बा सेन साना मोननाय बो मोजां नाङो दैज्लां बोथोराव औ आरो दायो ओ माइ गायनाय आलि आलिफोराव माने खुसिया बोननाय बा खुसिया बोननो थांनाय औ ज जयै बोन्नो थांनाय नायनानै मोजां नाङो। आरो बांसिन माइ गायनाय जों आइजोफोराथ माइ गायनाय समाव माने ओ गासिबो जयैनो उगोन बस्र मान गाव बा गाव। नआवनो थायो बा हाबाव लोगो मोनो नाथाय दैजां समाव जों माने जेब्लासिम माइ गायखाङा ओ बाजिबा सानसे माने लोगो लोगो मोनबाय थानाय नाङो आरो। ज जयैनो माने नसेनो गायखांलाय। आरो बै नुसिनिफ्रायनो आरो गुबुननि जों माने रायज्लाय नो मोजां नाङो। मा मा होदों औ साहा लाबोनाय औ माबा मा होफैदों जानाय लोंनायनि बाथ्रा जयैनो जिरायनाय समाव साहा लोंनाय ओंखाम जानायफोराव रायज्लायनो मोजां नाङो आरो। माने गुबुन समाव बेबायदि। बेनो सम। होआब्लाबो माने बे फोथाराव। ओनो ओ मावफानाय खामानि ना औ बियो लोगोमोन। नुनानै आरो ओ बे हालेवनायफोरखौबो माने गो दोनि समावथ' मोसौ जों हालौयोमोन नाल नै गोबो खौ मै होनायफोरखौ माने नायनानै मो मोजां नाङोमोन आरो नोंथाङा माबायदि नाङो नोंथाङा दैज्लां बोथोरखौ
माने दा दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया जेनेबा दा ओ बोथोर होनाय लोगो लोगो जोंनिया बै जोंनिया दानफोरजों सोमोन्दो थाखाय नङा होमबा ओम ओमफ्राय दा बै दान हिसाबै जों जुदि नायोबा जोंनिया बै बैसागो बोथोरनि मुं नावनो माने बैसागोनिफ्रायनो आर न' बैस सागो दाननिफ्रायनो जोंनिया एथिं नांलाङो बादि आरो न' बोथोरा ओं बेनिफ्रायनो गोदान दै गोदान
औ औ औ
बेनो आरो जोंनिया न' फ्राय मिथिंगानि मुं हराबो बेखमावनो सोलायहाङो आरो नङा होमबा?
औ नोंग
औ औ सोलायहाङो ओंखायनो माने गोसोफ्राबो सोलायो। होनना बुङो आरो जेनेबा थिफोरा बुङो आरो गोस सोआबो सोलायो बिफां लाइफांनि महरा जेरै सो सोलायो नङा होमबा ओ बे बायदि आरो। दा जों दा गोदान बोथ-बोथोरा गोदान जायो नालाय जों रानस्राव बोथोरनिफ्राय मोनसे दै मोननाय बो फोराव फैनाय लोगो लोगो नंमारगौ आसलते गो गोजोनो आरो ना दा अ बिदिनो जेनेबा बोथोरा सिदोब अ सिदोम सिदोम नालाय थाजिम नाङो आरो नंगौ आ नोंथाङा बुंनाय बादिनो आंनियाबो बेबायदिनो ओ मानसिफोरखौ जेनेबा जमा जमा नुनानै फोथारफोराव बा माइ गाय नाय नङाबा बहाबा ना गुरनो थांनाय बेफोरबायदिखौ जोंबो नुनानै मोजां नाङो आरो जेनेबा माने दैज्लां बोथोरखौ आरो। बिनि बादैबो जोंनिया दैज्लां बोथोराव माखासे ए जोंनिया फिथाइ सामथाइफोराबो न मोनजायो आरो जेनेबा बे बो
औ औ बांसिनै माने गुबुन बोथोरनिख्रुइ माने दैज्लाङाव बांसिन मोनजायो जेरै दा थ थाइजौनि बोथोर माने थायजौखौ माने रावबो जायालासिनो थाखाया बो थोरनि थाइ होनानै आ गास सिनियावबो थाइजौखौ मोननाय जाखायो आरो औ आ आरो लिसुफोरखौबो लिसु आरो खान्थाल फोरखौबो माने ओ मोननै माने जाखायो आरो बोथोरनि आरो दैज्लांनि फिथाइ सामथाय खौथ जोंनिया दायो आमथि सुवायाव बेयावथ' होनाय जायो ओ माने बेफोर फिथाइ सामथाय थाखा नांगौ आरो ओ थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ औ आरो थाइजौखौथ' औ। माने गासैबो न'खरफोराव माने फांसे फांनै थाखायो। गैयाब्लाबो गामियाव जयैनो जाखायो ओ आरो लिसुफोराव उम लिसु फोराबो थायो थानाया किसुमाननियाव गैयाब्लाबो माने हाथाइनिफ्राय बोथोरनि फि थायनानै बायना जानाय नुयो आरो माने बायनासो जाना औ औ औ। उम। बिदिनो खान्थालफोराबो माने ओ ज'यैनो आरो। माइ गायनायफोराव खान्थाल औ हैयोब्ला मोज जों नाङोबा खान्थाल गोथांखौबो होयो औ गोमोनफोरखौबो हैनाय जायो।
अ नंगौ दे ओम ओं माने जोंनिया माने फिथाइ साम बादैबो जों आरो गोद गोदान गोदान बुस्थु मोनजायो। नङा होबा जेरै बादि जोङो। नाफोरखो मोनजायो। खांख्रायफोरखौ मोनजायो नङा होमबा बेबायदि गांजेमा बायदिसिनाफोर अह दै गोदान जाहाङो नालाय जों गासैखौबो मोनजायो आरो न' बेनि थाखायनो माने एसे माने जों जोंनि थाखाय आरो जेनेबा जोबोर मोजां बोथोर होननांसिगोन आरो जों इखो। जेराव माने जों जिखौ नांगौ इखो मोननाय बादि जायो आरो बे बोथोराव नङा होमबा?
औ औ औ नाफोराथ' दैज्लांनि नाफोराथ' माने फार्स्ट ना माने गोरलिफोरा थावथार जायो दायोथ' माने गोलोम बोथोरजों माने मै थाखौ बांसिन जाखायो ना मैथाजों नाजों ओ ना मोनोब माने मैथा मैगंखौ मैथाखौनो सानहरनाय जायो। औ आरो दा औ
फिथाइ सामथाइल' नङा नङा होमबा? जोंनिया ना बायदिसिनानि बादैबो मैगं थाइगंबो मोनबावो आ बेबो मानस या माने जोबोर मोजां आरो न
औ उम मोजाङानो
मोजां नाङो आरो आरो लोगोसे दै गोदान दै गोदान जाहांनाय नालाय नङा होमबा बयबो
उम दायोथ आरो दै गिदिर फैयोब्लाथ ज ज नायनो थांनाय बा दै गानानै मोजां नाङो आरो औ आरो अखा सिजानाबो औ मोजां नाङो औ
गोजोननाय मोनो नङा होमबा माइबा मोनसे ओ इन्जय जायो आरो जोङो ना।
ओम इक्स माने ओ गुबुन बोथोराव माने सिजेब्लाबो बे माइ गायनाय समावथ' ओ सिजानानै मोजां नांखायो माइ सिजानानै सानदुं गोसा दुङोबब्ला सानसेयाव माने बेलास से अखा ना हो बोला बांसिन साबसिन मोनो आरो सिजानानै गायनो खामानि मावनो खोथिया फुनो
बा माने गासै माने दैज्लां बोथोरा फेभ्रेट आरो न।
औ सम सम माने फेभ्रेट बाबो माने गाज्रिबो मोनो माने ओ थाब थाब माने खा हाबाय थायोब्ला बा दै फोर जायोब्ला खिसुमान गाहाय न फोरा लोमो ना बेफोराव माने गाज्रि बो मोनो आरो औ
अब्लाबो जों माने बिनि सोमोन्दै बारा सावरायथलासै नङा होमबा। जों दा जोंनि मा माने मुलाम्फाखोनो जों सावरायगोन आरो नङा होमबा मुलामफाखोनो सावरायनांगोन जों दा।
औ
मुलाम-मुलाम्फा होनना बुङोबा दा बेफोरनो नङा होमबा? जों दा माइ आबाद मोनगोन, नङा होमबा जाय आबादखौ जोङो मा होनना बुंदों बोसोर गि- दिंजासे दोननानै जों मोनजागोन।
औ औ माने
जोंनि दा थांन थांना दानायनि मेइन माबाया जानाय जामुं होनना बुङोबा जोंनिया राहाया होमबा जोंनिया माइ आबादानो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
जोंनिया दा माइखौ जों मोनो नालाय बेबो
औ माइखौथ' माने ओ औ गासैबो माने ओ औ गुबुन आबादखौ मावाबाबो बिदि जोंनि माइ आबादखौ माने न'आव हा गैयाब्लाबो आद दि लानाबाबो मावथारनायखौ नुयो आरो माने ओ गासै माने औ गामिफोराव गासैखौबो मावनायखौ नुखायो।
औ-औ-औ
औ
ओ माने नोंथाङा जाबायदि जेनेबा आंनि सोंनायनि फिननायफोरखौ होबाय ओरैनो गासिबो बेसेन गोसा दा बा बेखिनियानो जायो आरो मेइनलि बुंनो थाङोबा नङा होमबा होमबा दायो जोङो बारा माने सावरायलासै नङा होम
औ औ
दा उनाव जों सावरायसिगोन उननि बाथ्राफोरखौ ओंखायनो दायो जोङो बे खिनावनो दोनथनोसै आरो ना दिनैनि ओ जोंनि कनभारसेसनखौ दे होमबालाय।